खोनादों ना
हेलौ औ खोनादों दे
औ औ औ औ औ दे खोनाबाय दे
नोंथाङा मा नोंथाङा मा जाहोननि थाखाय कल खालामनाय जादों एसे फोरमायना होदो
आङो नोंथांजों ओ जोंनि बोथोरनि बागै एसे सावरायलायनो होननानै कल खालामनाय जादों नोंथां।
अ।
अब्ला नोंथाङा बोथोर ओ बोथोरनि सोमोन्दै सिगाङावनो एसे फोरमायदोलाय बोथोरनि बागै।
औ औ औ फोरमायनो हागोन। जोंहा बोथोर होनना बुङोब्लाथ' जोंहा दोनै बांसिन गिबियाव ओ गोलोम बोथोर बा दैज्लां बोथोर
औ।
ओ बेफोरबायदिनो जोंहा मेसें बोथोर गोजांनाय बोथोर बेफोरबायदि दङ आरो।
औ ओ गुबैयैथ' ओ गुबैयैथ' बोथ बोथोर होनना बुंबा जों गोलोम बोथोर आरो गोजां बोथोरावनो गाहायै मि
मिथिनाय जायो मिथिनाय औ औ औ दा बे गोलोम बोथोरावनो माने दैज्लां बोथोराबो जाफाखायो नालाय
औ औ औ औ औ।
दा गोजां बोथोरावनो मेसें बोथोरा जायो नालाय
औ औ अब्ला नोंथांङा दे ओ लोला गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोरनि सायाव एसे फोरमायलाय दे गोला ने गोजां बोथोरनि आ बारहावाफ्रा बोरै जायो बा गोलोम बोथोरनि बारहावाफ्रा माबोरै जायो एसे फोरमायदो।
थारैनो थायो दा जोंहा आंनि मोजां मोननाय बोथोर होननानै बुंङोब्ला माने आं गिबियाव माने गोजां बोथोरखौनो बांसिनै मोजां मोनो। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बे समाव माने आ अखायाबो जोबोद खम जायो। लोगोसे खम जानायजों लोगोसे माने जोंहा गोलोमनायफोरा जोबोद खम जायो। नंङा होनब्ला नोंथां?
औ औ।
जोंहा देहानि देहानि बोलोखौ माखासे खा नाय बायदि मोनो ओ सान्दुं आबो खम माने एसे माबा जायो माने जोंहा गुदुं गुदुं गस्ला थ गाननानै थानो मोजां जायो। औ माने सानदुंङाव जिरायनानै मोजांङै माखासे खोथा बाथ्राफोर सावरायनो हायो। बेफोरबायदि गोबां सुबिदा जायो आरो बे जोंहा गोजां बोथोरनि समायाव जोंहा उम जेब्ला गोजाङो अब्ला जोंहा गुदुं गुदुं साय लोंनानै माने माखासे खोथाफोर सावरायनो हायो लोगोसे जोंहा बे आ गोजां बोथोरा माने जोंहा नभेम्बरनिफ्राय लानानै जोंहा फेब्रुवारि दानसिम थायो। नंङा होमब्ला नोंथां?
औ औ औ नंगौ नंगौ।
दा बेखिनि समायाव माने बोथोरखौनो माने जोबोद माने दलर बा थान माने एसे जोबोद मोजांसिन मोनो आरो मानो होना बुङोब्ला जोंहा गोलोम बोथोरनि समाव जोंहा जोबोद उसुबिदायाव गोग्लैनो गोनां
औ औ औ।
सान्दुंनिफ्रायानो हम बा जोंहा गरम रनदैयानो हन आरो खायसे खायसे माखासे बेरामफोरा बा बेफोरबायदि सान्दुं गोसायाव थानो हायि जायो आरो माखासे सुबुंफोरा बेफोर गरमनि थाखायनो माखासे आ बेरामफोराव बांसिनै गोलै फिननायखौबो जोंङो नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ थारैनो।
औ बेफोरबायदिनो जोंहा माने बै समाव माने गोजां बोथोरनि समाव आ माने जोंहा माखासे मैगं थाइगंफोरखौबो गायनायखौ जोंङो नुनो मोनो नंङा होनब्ला नोंथां आरो दा गोजां बोथोरनि समावथ' जोंहा गोबां माने जोंनि बर' हारिनि माखासे जोंनि जि फोरबोफोर दङ जेरैबायदि जोंहा
अ अ अ
मागो फोरबोआनो होन मागो फोरबोआथ जोंहा मोनसे जोबोद जानाय लोंनायनि मोनसे फोरबो होननानै बुंनां बुं ब्लाबो माने गोरोन्थि जाया नंङा होनब्ला? औ जेरै जोंहा बे समायाव जोंहा माखासे मैगं थाइगंफोर गायो जेरैबायदि जोंहा माने बे फुल कबि होननाय
औ
बानदा कबि होननाय अल कबि बेफोरबायदिनो मुला फालें दुनदिया मा ओ होनो बै फानथाव बिलाहि
औ बिलाइ
पियास बेफोरखौ माने जोंहा गोबां माने आबादफोरखौ मावनाय जायो आरो गोबां मानसिया बेफोरजोंनो माने गोबां रां आरजिनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो। बे दैज्लां बोथोरनि अ गोजां बोथ थोरनि समाव दा गोजां बोथोरनि समाव जोंहा गोदोनि समाव आबै आबौमोना गोबां अर सायलायनानै माने बेफोरबायदिनो माखासे खोथाफोरखौ सावरायोमोन बेफोरबायदिनो जोंहा गावनि फिसौला फिसौजोफोरनो माने माखासे बे अर सायनाय समाव माखासे सल'बाथाफोरखौ खोन्थायायोमोन। बेफोरबायदिनो जोंहा गोजां बोथोरखौ उनदै समनिफ्रायनो जोङो सुबुंफोरा माने जोबोद मोजां मोनो आरो मानो होनना बुङोब्ला जोंहा औ बेफोरबायदिनो जोंहा माने ओ गोजां बोथोरा जोंनि थाखाय ओ माने आंनि थाखाय आरो स्पेसियेलि माने मोजांसिन मोनो आरो आङो गोजां बोथोरखौ। दा बेफोरबायदि नोंथाङाबो नोंथांनि माबाफोर मोजां मोननाय बोथो फोर दङब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायदो आरो मानि थाखाय मोजां मोनो आरो बे बोथोराव मा मा गायनाय जायो बेफोरनि सायाव नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदों?
औ नंगौ नोंथां ओरैनोथ जोंना बोथोर होनोबा गाहायै ओ गोजां बोथोर गोलोम बोथोर बेफोरखौनो होननाय जायो जेनेबा मेसां मेसें बोथोर दै जां बोथोर बेफोरबायदि आंनिबो आंनि नि थाखायबो जाहाय गोजां बोथोरखौनो आंबो साबसिन मोनो गोजां बोथोरनि बो थोरा एसे गानफब जोमफबै थानायजों लोगोसे ओ बहाबा बाहेरफ्राव ओंखारलांबायबो जेनेबा आ थासारिफ्रा बारा गाज्रि जाया गर जेनेबा अखा बांखा खम जाहैयो लोगोसेनो गाननाय जोमनायनि बिथिङावबो ए मोजांसिन जाहैनायखौ आं गावनो फिल खालामो लोगोसेनो गोजां बोथोर थाव जोंनि बर' समाजावथ' गाहाय जेनेबा फुंनि समफ्राव बा मोनाबिलिनि समफ्राव ज' ज' अर सायनाय जिरायनानै बाथ्रा सावरायलायनाय बायदिसिना रायलायनाय जों न'खरनि गेजेरफ्राव नुनो मोननाय जायो लोगोसे बेनो गोजां बोथोरनि गोजां बोथोरावबो बायदि रोखोमनि आबादफोरबो मावनाय जोंनि बर' समाजाव नुनो मोननाय जायो जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो बिलाहि दुनदिया बिदिनो मा होनगोन एफोरखौ बेसर जानाय लोंनाय कबिफोर बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंखौ जों मावनायखौ नुनो मोननाय जायो लोगोसेनो गोजां बोथोराव जोंनि बिसोरजों लोगोसे फालिनाय बर'फोरनि फोरबोखौ फालिनाय जों नुनो मोननाय जायो नङाोमोन जेरैबायदि मागो फोरबो मागोआव जोंहा माखासे नेम खानथिफोरबो नुनो मोननाय जायो जेरै बेलागुर सावनाय ओ फिथा सौराय जानाय बिदिनो ओ ओम माखासे आसार खानथिजों लोगोसे फुजा फोरबो फालिनायबो जोंनि ओ मागो फोरबोफ्राव जोंनि बर' समाज बा बर' गामि गामि नुनो मोननाय जायो लोगोसे थिग बेबायदिनो बिदिनो गोजां बोथोरनि उनाव गोलोम बोथोरखौ जोंनि बोथोर बोथोर हिसाबै मोननाय जायो बे गोलोम बोथोराव ओरैनो खायसे उसुबिदा आंनि एयाव मोननाय जायो आरो ना आं जेनेबा माबाफोर थांबायबाबो गलम बोथोर सान्दुं बिदिनो दा जेरैहाय गरम मोनदों औ समबादाव बेफोरबायदि फिल खालामो लोगोसेनो गरम बोथोराव जोंहा गाहायै आबाद होनबाथाय जोंहा माइ आबाद बेखौनो मावनाय जायो नङा होनबा नोंथां दाथ' दुब्लि फोथारफ्राव गाहाय माइ आबादानो गाहाय दा माइ आबाद खौनो बांसिन दुब्लि फोथाराव मावनायखौ नुनो मोननाय जायो बेयाव माइ आबाद मावनायनि गेजेरबोनो जोंहा माइ आबाद आ माखासे फोरबोफोर फनाय जायो जेरैबायदि माइ गायखांनायनि गेजेरजों नाखौ जां सख्राफोर जानाय बेफोरबायदि माइनि गेजेराव गेजेरसिन जों माखासे फोरबो फालिनाय जायो आरोना बिदिनो मा होनगोन माइ फोरबोनि गेजेराव माइयावनो जेरै काथि खााथि गासा फोरबो मायनाव बरायनाय माइनाव बरायनाय ना मा होनगोन बेखौ आग्लायनाय बेफोरबायदि फोरबोखौ जों माइ आबादनि गेजेरजों जेनेबा फालिनायखौ नुनो मोनना नोंथां बिदिनो माइ आबादनि अनगायैबो जोंनियाव दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जेनेबा न'नि बारिफ्राव माखासे आबादफोर मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां दे दे मा होनगोन बेखौ लेसारा फोर थाइबें बिदिनो मा मा मैगं मोनो दायो बानलुफोरखौबो एसे एनै गायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो लोगोसे नो नोंथाङा बोथोरनि सोमोन्दै जेनेबा बोथोरनि सेोमै बोथोराथ' जोंनिनाया आथिखालाव बोथोरा माबायदि जानानै दं नोंथाङा एसे फोरमायना होदो आथिखालनि थासारिया जेनेबा दंफां लाइफां समफोरा एसे ओ सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे बांनायजों लोगोसे दंफां लाइफां बा मिथिंगाया एसे खमायलांनो हमबाय नङा होनबा दा बेफोरजों माबा मोनसे खहा जानायखौ नुनो मोननाय जायो नामा
गोबां माने जों ओमफ्राय
औ
बे जाहोननि थाखायनो दिनै अखा हायोब्लानो अखाया ओ माने दसेनो अखु दसेनो सान्दुं बेफोरबायदि फैनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनो
औ
बे दसे सेनो माने जोंहा माखासे दैबाना जानानै माखासे खहा खालामलांनायखौबो जोङो नुनो मोनबाय थायो औ दा नोंथां माने समाबो एसे बावबाय बेखायनो माने उननि से समफोराव जोङो मोजाङै सावरायबावनोसै
ओ जागोन जागोन जागोन दे
औ औ दे